खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों नोंथां औ। नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव नोंथांजों आं एसे एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां औ।
बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जेरै अनला दाव सबाय साम' औ बिदिनो नाफाम नारजि अमा बेनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिया आरोना मानोना जोंनि बर'। फोरा बेखौ जानानै जोब्बोर मोजां मोनो आरो ना नों।
औ नोंथांनि नोंथाङा बिदिबा नोंथाङा बिदि। बा अनलाजों दावजोंखौ मारै बर'नि संगोन?
औ-औ हागोन नोंथां जेरै जोङो अनलाजों दावजों। जों संनोब्ला जों गिबियावनो ओ दाव बेदरखौ जेनेबा। जोङो गला नङाब्ला जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना नों। बिथां बिनि उनाव जोङो। अनला दे ओ अनला मेगं सं ओंख्रि संनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो नांगोन माय। माइरं आरोना नोंथां बे माइरंखौ जों गिबियावनो सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां। मानोना ओ। देब्लाथाय एसे गुरै ओ रुइनायनि आरो नोंथां। बिनि उनाव जों बेखौ जेरै ओ दिंखि नङाबा जोङो बेखौ। उलारजों देनाय जायो आरो नोंथां बिनि दानि जुगावथ' जोङो। गोबांखौनो ग्रेन्डार मिसिनजोंसो जों देनायखौ ओ नुनो मोनो आरो नों थां गोबां खोनो।
औ नोंथां।
बेनि उनाव जों बेखौ ओ जेरै बेदरखौ जोङो गिबियावनो दाव बेदरखौ जों। गिबियावनो एवनानै लाग्रोगोन जेरै ओ पियास होनानै बिनि उनाव हो। जेरै सामब्राम बेफोरखौ देनानै। जोङो बेयाव होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ एवफ्रामनानै दोननाय जागोन। आरो नोंथां बेखौ बिनि उनाव जोङो ओ जेरै दै गुदुंखौ जोङो सारायाव। फुदुंग्रोना लानांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो जेरै दैया दुङोब्ला। ओ बे ओ अनला जेरै माइरं गुन्दैखौ जोङो आखाइजों एसे। फ्र-फ्र सारनानै होनाय जायो आरो नोंथां गोदौ एसे गोदौबा। जों सारलायबाय आरो दसे थाना एसे गोदौबा जोङो बेखौ सारनानै होनाय। जायो आरो नोंथां दै गुदुङाव। बिनि उनाव जोङो औ एवफ्रामनाय लानाय बेदरखौ जोङो ओ बेयाव। अनलायाव हरनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै जोङो बेयाव जेरै-ओ जेरै- जोंनो नांगोन खारै-खारै नङाबाथ' अनला। खारैया जानाय नङा ना नोंथां बेनिखायनो जोङो बेयाव औ खारै होनाय। जायो जेरै बानलु देनाय बेनि उनाव जोङो सामब्राम बेनि उनाव। जोङो ओ जेरै गंगार धुनन्दिया एसे गोथाव जासिननो थाखाय। ओ। आरो धुन्दियानि बोथोरबा जोङो धुन्दियाखौ होनाय जायो आरो नोंथां आरो। जोङो बेयाव। ए जेरै सुंख्रै, बानलुआ एसे मोजांसिन नांदोंबा खारै। खारैया नांदोंब्ला जोङो बेखौ जाजानाय जायो आरो नोंथां। औ जेरै जोङो सबायाइजों सा। साम' संनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ साम'खौ जोङो जेरै गोदोथ'। जोंनाव साम'खौ जेरै फुख्रि बिनि उनाव दैमा बिनि उनाव फोथारफोरावनो जोङो। मोनोमोन नालाय नोंथां बेयावनो जोङो ओ हमनानै लाबोन जायोमोन आरो नोंथां साम'। औ-औ आरो दैयाव एसे साम'खौ सोमनानै दोननाय जायो जाहाते बिनि सिंनि मैला। फोरा खारो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो साम'नि धाकोनखौ। बख'नाय जायो आरो नोंथां मानो होनब्ला जोङो बेखौ सोबबाथाय गयो जाहात। दे बिनि थाखायनो बिनि उनाव बिनि ओ खिथौखौ एसे- एसे दाननाय जायो। बिनि उनावबो जों बेखौ कारजि होनानै मो। मोजाङै सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां जाहाते बिनि आरोबाव सिंनि मैलाफोरा साफाइयै। खारो मानो होनोब्ला बेथ' फोथार। फोराव एसे मैला नांफब जोबनानै थायो नालाय नोंथां। बिनिखायनो जों बेखौ साफा जाथों होननानै एसे ओ जेरै- कारजि होनानै बिनि उनाव। जोङो मनाफोराव सोनानै बिनि सानै मैलाफोरखौबो मोजाङै होख'नाय जायो आरो नोंथां। औ। जेरै जोङो सबाय बेखौ जोङो गिबियावनो बेखौबो जों रुग्रोना लानाय जायो आरो। नोंथां बिनि उनाव जोङो साम'खौ औ मोज। मोजाङै जोङो एवफ्रामनानै जोङो लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेयावबो खा। खारै जेरै खारैजों जोङो। बानलु मस्ला बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बेयाव सबाय होनानै। बियावबो एसे ओ जेरै- खारैया नांदोंब्ला संख्रिया नांदोंब्ला जोङो जाजानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
नोंबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जेरै जोङो नाफाम। नाफाम जा जोंनि बर'फोराथ औ नाफामा जोबोद मोजां मोनो नालाय बिनिखायनो ना। नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
औ नाफामावबो होनबा जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाबाय बेबो। ओ बर'निनो होमबा नाफामखौ मारै बानायो आं नोंथांनो बेखौ गुवारै फोरमायना होनसै नोंथां नोंथाङा जाहाथे। मोनथियो नाफामखौ मारै बानायो बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो। जों गिबियावनो नाफाम बानायनायनि थाखाय। दैसा एबा दैमाफोरनिफ्राय जोङो नाखौ लायग्रोनांगोन जेरै ना माव। औ ना बोथिया जेरै फिथिख्रि एबा ना। थुर सुजुनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ दैसाफ्राव लायावो जों ओरै जोंहा। ओ दा ओ हाथायफ्राव बायनानै लाबोनांगोन जेरै गोरलै गोरलै ना जेरै ना। थिया जेरै बेफोरखौनो हाथायनि एबा दैसा दैमाफोरनिफ्राय जों ना। नागिरनानै नाखौ लायनानै जों नाखौ गिबियावनो फोरानै फैगोन आरो आङो साफा खालामनानै। ओ नाया जेब्ला रानगोन ना अब्ला नाखौ दोनथ'नानै। फोरानबाय थाथ'नानै बिदिनो जोंहा। ओ थास' बिसं जेरै थास'नि बिसंखौ जोङो नागिरहैनांगोन जेरै- थास'नि बिसं होनोबा थास'आथ' मोननै रोखोम। रोखोमनि जायो जेरै थास' गोसोम आरो थास' गुफुर बेबायदिनो जा थास' गुफुरनिजों बांसिन। बांसिन जों नाफामखौ देनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जों। ओ थास'। थास' बिजोंंखौ जों ओ हानानै लाबोनानै ओ एसे थुख्रा थुख ख्रा हानानै आरो बिजों ओ। नाजों बिजोंखौ लगायनानै जोंहा जेरै बर'निनो मोनसे। आखाइजों बानायनाय ओ उवाल जेरै गोदोनिफ्राय ग। फोर बरनि ओ बर'फोरा आखाइजोंनो बानायनानै ओ दिहुनाय जेरै- बाल बेयाव जोंहा मोननैखौबो लगायनानै जेरै ना ना गोरानजों आरो। थास' बिसंजों लगायनानै बेखौ देगोन आरो गायहेनजों बिनि उनाव जोंहा। बेयावनो जोंहा होफागोन खुमब्रा बोरायखौ बेयावबो जोङो देफागोन आरो। थां जेरै खुमब्रा बोराइ थास' बिसं ना गोरान बेफोरखौ जोङो लगायनानै देगोन। मोजां देग्लिखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ दोननो थाखाय माखासे ओ आगजु नांगौ जेरै- बे बेखौ लाहार फाहार खालामो बेफोर आगजुफ्रानो जादों जेरै औवानि हासुंखौसो। औवानि हासुुंआव दोननाय जायो आरो नाफामखौ जेरै जों औवा हासुंखौ जोङो जेरै औवायाबो मोनथाम रोखोमनि दं जेरै औवा आंनि मोनथिनायाव मोनथाम रोखोमनि औवाया जेरै औवा गुबै औवा बुरखा आरो औवा थेरो जोंहा अबि औवानि गुदुङा बांसिन अ आरो गान्थिया लावसिन बेखौ नायनानै एबा औवा बुरखा औवा गुबैनि गिदिर गिदिरखौ जोङो थुख्राथुख्रा दानसनानै ओ लाबोनानै जोङो बेखौ साफ साफा खालामफैगोन बिनि उनाव साफा खालामनानै जोङो बै जेब्ला जोंनि उवालाव देनाय ओ ना गोरान थास' बिसं खुमब्रा बोराय बेखौ जोङो लगायनानै देग्लिखांनानै जेब्ला जोङो दोनदोंमोन आरो बेखौ जोङो होमबा औवा हासुंआव सोसिगोन आरो नोंथां औव हासुुंआव सोनानै जों बिखौ मोजांङै खाथेनानै दोनगोन दोन दोननानै जों जाहाथे बारा हाबनो हायाजासे ओ आथिखालाव जों नुनो मोनो औवा हासुुंआव दोनना लाबानो सोरबा सोरबा बिदिनो भयेम एबा बथल फ्राव आराम माथेनानै मारिनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनिया बांसिन नानो औवा हासुंआवसो दोनोमोन दाबो गामि ओनसोलाव बांसिनानो नाफाम देबा जों औवा हासुआव दोननाय नुयो बिदिनो जों बेयाव जाहाथे बार हा हमनाय हाजासे सिलिंआव औवा हासुङाव आरामसे खाथेनानै दोनगोन बिनि उनाव दाम दान मोनथाम मोनब्रैनि उनाव जोङो बेखौ ओ नायगोन नायनानै जाजानाय जायोब्ला जों बेखौ आरामनो जेरै एवनानै जागोन थाव संख्रि बानलु होनानै आरो बेजोंनो लोगोसे जों माखासे नाफोरजोंबाबो जों बेखौ बाथोन जाबावगोन बेबायदिनो जों दुन्दिया गंगार दुन्दिया होननानै जों बेखौ आरामसे जागोन आरो नोंथां आ बिदिनो जोंहा माखासे बर'निनो नोंथांनि ओ आङो नोंथांनो फोरमायना होबाय नाफामखौ मारोरै बानायो नोंथाङा जानांगौ बुजिसिगोन एबा मिथिबाय आ बिनिनो उनाव आङो दायो नोंथांनो माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख़ि जेरै नारजि अमा बेखौ मारै स सङो आं नोंथांनो फोरमायबावनोसै खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां? ओ नोंथाङा खोनागोनना खोनायाखै नोंथां जेरै नारजि अमाखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय थानोसै होमबा ओ नार्जि अमाखौ जोंहा माबोरै सङो होनब्ला जोंहा गिबियावनो नार्जिखौ बुथुमग्रोनांगोन जोंहा नारजिखौ नारजि होनबा जोंहा फाथोखौनो मोनथिनाय जायो जेरै नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय दिहुननाय जायो नोंथां ओ जेरै फाथो फाथोआबो मोननै रोखोमनि थायो जेरै गोखा आरो गोदै जोंहा नारजि ओंख्रि होनोबा जोंहा फाथो गोखाखौल' बांसिन जानाय जायो गोदैखौ बारा जानाय जाया जोंहा गिबियावनो फाथोखौ जोङो फोराननानै जेब्ला गोरान जायो जोंहा बेखौनो नार्जि बुंनाय जायो जेरै नार्जिजों अमाजों संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ अमाखौबो बाजारनिफ्रायबा ओ दखाननिफ्राय लानानै फैनांगोन लानानै फैनानै जों गिबियावनो बे बेदरखौ जोङो एवग्रोनांगोन जाहाथे बेदरा द'जि जौखोन्दोसो मोननो बिनि बिनि बांसिन एसे एव सनांगोन जोङो मस्ला मस्लि थाव इरि होनानै बिनि उनाव जोङो ओ जेब्ला नारजिखौ जोङो सोमनानै दोननांगोन सोमनानै दोननानै जेब्ला नारजिया एसे रुइगोन अब्ला जोङो नारजिखौ ओ खारै होनानै नै जोङो रुगोन खारैयाबो जेरै गोबां रोखोमनि थायो जेरै ओ था थालिरनि खारै आरो सबायनि खारै बिदिनो बेसरनि खारै जोंहा थालिरनि खारैखौ जों बांसिन होनाय नुनो मोनो आरो आरो नोगोर ओनसोलाव थाग्राबा जोंहा बिदि खारै जसब बेयाव जों सदा